औ औ खोनादों नोंथां
अ आं नोंथांजों दसे सम जोंनि मिथिंगा जायखौ जोङो
औ औ
जाय जोंनि साराउन्दिं मा होनो जोंखौ बेंनानै लाखियोबा जों जेराव सोनारो बेखौ माबोरै साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों नुनो मोननाय एबा जोंनि मेगननि नोजोराव जेखौ नुयो बेनो मिथिंगा नंङा होनबा दंफां लाइफां हा दै, बार
औ औ
मिथिंगाया सिगाङाव सिगांनिफ्राय सिगांनिफ्राय बुहुद सोलायबोनो हमदों आथिखालाव गुबुंनाय मिथिंगा गुबुंनाय बेफोरनि जाहोन आरो बेखौ जों मारै बारग'नो हागोन आं बिनि सायावनो नोंथांजों फंनैसो एसे रायज्लायनो नंदों आरो मिथिंगाया जाहैबाय ओरैबायाददि जाय जों जों जों बिसिनाव सोनारो आरो मिथिंगाखौ जोङो अरायबो साखोन सिखोन लाखिनांगौ मिथिंगाखौ जोङो साखोन सिखोन लाखियाबा गाबोननो जोंखौ जोंनि मिथिं गाया जोंनो माने गाज्रि माबाखौ होफिनगोन एफेक्टखौ होफिनगोन जों मिथिंगानि सायाव अननाय खालामबा मिथिंगायाबो जोंनि सायाव अननाय खालामगोन नङा होनबा आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों गोबां दैमा दैसा याव ओ लेथ्रा गारहरनाय बायदिसिना थैनाय जिनिसबो गारहरनाय प्लास्टिक गारहरनाय दा बेफोरो जोंनि मिथिंगानि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो नुनो मोनबावो जे गोबां बिबांनि ओ गारि मथर बांनायजों लोगोसे ओ इन्डास्ट्रियेलाइजेसन जानायजों लोगोसे ब जोंनि भाराव गोबां ओ नांगौ रोखोमनि जि कुवालिटि कुवालिटिनि बार थानांगौमोन बे गाज्रि पलिउसन जानायजों लोगोसे जोंनि बाराव माने गोबां जोंनि देहायाव गोहोम गोलैनाय बा गाज्रि बेमार साबदेरनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दा बेफोरखौ माब्रै रैखाथि बेफोरनिफ्राय माब माब्रै रैखाथि मोननो हायोबा आबहावाखौ जोङो माबोरै ओ मिथिं जोंनि मिथिंगाखौ माबोरै साखोन सिखोन खोन लाखिनो हायो बिनि सायाव नोंथांनि नोंथांनि खेंफोथिखौ एसे होयोबा मोजां जागौ
औ औ जागोन नोंथां ओ जोंहाथ' अ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंनि सोरगिदिं थानाय बिदिनो बिफां लाइफां दाउमा दाउसा ओ बारहावा हा हु दैमा दैसा बेफोरखौनो मिथियो आरो ना
औ
जोंहा बेफोरबायदि ओ मिथिंगाखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोंहा माने गिबियावनो जोङो बुंनो जोंङो जे जोंहा माने ओ बिफां लाइफां दाननायखौ माने बन्द' खालामनांगोन आरो ना बिफां लाइफां दानायखौ बन्द' खालामनांगोन बेनि उनावहाय जोङो जिहेथु जोंहा दायो नुयो जे ओ जोङो माने जिखुनु बुस्थु मेथाइ पेकेट बायदि बायदि कल्ड ड्रिंक बथल आरो बायदि रोखोमनि ओ मैगं-थाइगं सुोग्रा प्लास्टिक बेफोरखौ माने जानला मोनला जाहाथे था जायगाफ्रावनो गारो माने बेफोरनि थाखाय माने जोंनि ओ मिथिंगाया जोबोद गाज्रि जायो आरोना आरो औ जाय बेफोरखौ माने जायगा थाइसेयावनो दोननानै माने सावनानै स्रां खालामनांगौ आरो ना होमबानो माने मोजां जायो।
आरो सावनानै आरो मा माखासे जोंनि रिनिउयेबोल रिसर्सखौ माखासे बेखौ रिनिउ खालामनो थाखाय गोबां आथिखालावथ' लांग्राबो थायो नङा होनबा बेफोरनो हरना हरनायाबो मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा दंबावो जेरै जोङो इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जोंहा इन्डासट्रि जनि बेथ गोबां गाज्रि गाज्रि ओंखारो जेरै औ उखुन्दै उखुन्दै ओंखारो आरो दै जिहेथु दैफोरखौ जों जोंहा माने ओ डाइरेक्टनो ओ दैमाफोराव हगार हरा लासिनो जोंहा माने एसे फिल्टारिं खालामग्रानै बेखौहाय औ फिल्टारिं खालामनानै बिनि उनावसो दैमा दैसाफ्राव खोलैनाय बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो ना
औ औ
बिदि बानायोब्ला जोंना माने मिथिंगाया मोजां जागोन आरो आरो उखुन्दै उखुन्थैफोरखौथ' जोङो ओ जेबोखौथ' खालामनो हाया आरो उखुन्दैनि सोलाय माने बिदिनो सार्जिंफोरजों होयोब्ला माने मोजां जायासै आरो गिदिर गिदिर बेट्रि चार्जिं बेफोरबायदि मा होयोब्ला माने जोंना मानानि उखुन्दैया खम गगोन आरो ना उखुन्दै जानाय नङा आरो जोंना बारहावाफ्रा माने मोजां जागोन आरोना बेनि अनगायैबो जों ङो माने दा नुयो जे जोङो माने गारि सालायनाय जिहेथु जोंहा ओ पेट्रल गारि दिजेल गारि बेफोरबायदिनिफ्राय ओंखारनाय माने गोबां गाज्रि उखुन्दै खाम खांनाय उ खुन्दै बेफोरखौ माने जोङो ओ एसे बन्द' खालामोबब्ला माने जोंना मोजां जायो आरो ना
ओम माने पाब्लिक पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट बाहायोबा एसे साबसिन जायो आरो ना प्राइभेट गारिनिफ्राय
खालामनायनि सोलाय माने जोंहा इलेकट्रिक गारिफोरखौ बाहायनो हायो आरो ना इलिक थिग गारिफोर बाहायोब्ला जोङो माने ओ उखुन्दै गनाय बायदि बायदिनिफ्राय जोङो ओ मोजां जायो आरोना सेफ जायो। बेनि अनगायैबो दंबावो जोंहा ओ हा जावख'नाय ओ हा जाव ख'नायनि जाहोनावबो जोंहा गोबां बिदिनो ओ मिथिंगाफ्रा गाज्रि जायो जिहेथु जोंहा ओ गिदिर गिदिर हा हाजो हाला बायदिफोरखौ जोङो जावख्लाबनानै जावख'नानै जोङो लांदां खालामजोबबाय एबा ओ गाहाय गाहाय हायेनाव लाबोजोब्बाय बेफोरबायदि माने ओ जानानै माने जोंनि माने हायेनफ्रावहाय दैमा दैसाफोरखौ माने फबफैजोबबाय हाख'र हालाफोरखौ फबफैजोबबाय जिहेथु जोंहा माने दैज्लां बोथोरफ्राव माने गोबां दैबाना जानाय बेखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो ना औ औ नोंथाङाबो होबा फंनैसो फोरमायनानै होदो औ
जों जिब जुनार ओ जों मानसियाबो माने बिनि माबाखौ रिजाल्टखौ जों भुगिनांगौ जानानै फैदों मानो होनबानो नै कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जि गाज्रि दै बियो दैमायाव थांबाय दैमानिफ्राय सागरफ्राव थांबाय थिग बेफोरबादिनो था-थांनानै बेवहाय थानाय माखासे जिब जुनारफ्रा ओ खस्थ' मोनो बेफोरनिफ्राय बेफोरबाददि गेसखौ लानानै ना जेनेबा गाज्रि इनभाररमेन्ट बा गाज्रि दैयाव ओ फिजानाय बादि जाहैबाय बिसोरो नाफ्राबो आरो बे नाखौ जोङो माने जायोबा केमिकेल गोनां नाखौ जायोबा जों निस्सय जोंनाव मानसिनावनो एफेक्ट होनाय होफिननाय जायो आरो। आरो जेरै बार बार थो बुंबाय बारावबो जुदि गोबां बिबांनि गाज्रि गेसा जुदि लोगो लाफायोबा जोंनि हां लानाय जोंनि लांसफ्राव गोबां केन्सारफोरबाबो जानो हागौ नङा होनबा दा बेफोरखौ बेफोरखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो माने बिनि दायनिगिरिया जों साफ्रोमबो सुबुङानो जों साफ्रोमबो सुबुङा जुदि गावनि गोसोआव बा गावनि माबायाव मेलेमाव जुदि साननानै लायोबा जे बे बुहुमा जोंनि बिमा जों जायखौ अनसायनांगौ बा जों जायखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिदि बयनिबो गोसोआव जुदि साननाय थायोब्ला निस्सय बे पलिउसननिफ्राय बा बे आबहावाया जे पलिउसन जादों बा माबा जादों बेनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो आरो गाज्रि
बग' नोंथां बारगावनो हागोन
गाज्रि गाज्रि जानाय आदार गाज्रि जानाय आदारखौनो जोङो जाफिनगासिनो जेरै गोबां बिबांनि हासार होनाय गोबां बिबांनि मुलि होनाय आथिखालावथ' नुनो मोनदों थाइजौ थाइजौ खान्थाल जि फिथाइ आफेल मोनो बेफोरावबो बायदिसिना जों जाथावै मुवा जाथावै हासार जाथावै केमिकेल होनानै फोमोनो बेफोरबादिखौ जानानै जों सुबुं म सुबुं माहारियानो गावनो भुगिनांगौ नांगौ जायो आरो गावनो मावदोंमोन दायखौ दा गावनो नेचाराबो खद माबाखौ होफिनदों आरोखि जोंनि मानसिनि सायावनो दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावदो
जागोना जोंहा माने बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि समाव जोंहा माने मिथिंगाफ्रा मोजांमोन नालाय बिदिनो माने आबाद मावनायफ्राबो माने इसेबांबो माने मोजां जाखायोमोन आरो ना गोदोनि समावहाय नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा हालौवनाय बायदि बायदिफोरनि ट्रेक्टरनि हालौवनाय बायदि बायदि फोरनि जाहोनावहाय जोंहा माने हासारफ्रा गोमालांजोबनो हमबाय आरो ना
औ
गोमालांजोबबाय माइ बायदि आबादफ माने मोजां जाबांला मैगं थाइगं आबाद थ माने मोजां जाबांला बेफोरबायदिनि थाखाय माने जोंहा गोबां रासायनारि हासारफोर बाहायनानै माने ओ आबादफोर मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जे जोंहा जिहेथु जोंहा मिथिंगानि बेलायावबो जोङो गोदो समाव गोदोनि समाव जोङो जाखाग्रा माइफ्राव माने मोजां जाला मिथिंगानि हास रासायनारि हासारफोर बाहायनानै जोङो आबाद मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जेरै जोङो आबाद मावनाय होनब्ला माइ आबादनि सायावबो जोङो रायारि हासार बाहायो आरो बिदिनो बानलु आबाद आरो गिदिर गिदिर बिदिनो बानलु बागान बानायनाय बैग्रि फिथाइ गायनाय आरो ओ बैग्रि बिफां गायनाय ओरै गोबां रोखोमनि मैगं दंबावो जेरै जोगोनारनि आबाद मावनाय बेफोराव माने गोबां रासनारि हासारबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जिहेथु जोंहा गोबां माने बेमार जायो जानाय लोंनाया बेफोरो इयुनफ्राव माने गोबां गाज्रि जानायखौ जोङो ओ नुहुरखायो आरो एबा मि थिखायो बेनिफ्रायबो जोंहा ओ माने ओ बेफोरखौ जोङो माने गावसोरनो सुबुंफ्रानो माने ओ बानायनानै एबा सोरजिनानै जोङो गावनि देहा खौनो माने गाज्रि खालामहैनाय बेफोरबायदिखौ ओ जोङो मिथिखायो आरोना डाइरेक्टनो। एबा मिथिनो मोनखायो औ होनबा नोंथां गोजोननाय था थाबाय नोंथां? औ
बोरैबा